हेलौ औ औ।
मा खालामदों नोंथां।
ओमफ्राय जिरायनानै दंङ ओरैनो।
औ औ औ खबर सबर मोजां ना नोंथां?
मोजाङानो।
औ औ औ औ औ।
ओफफ्राय
औ नोंथांजों आं दसे सावरायनो होनना फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ दे दे।
नोंथाङा ओरैनो जानाय समाव नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो जेनेबा ओंख्रि ओंख्रिनि बेलायाव?
ओंख्रिनि बेलायाव बिदिनो ओ उम मा होनगोन
ओरैनोथ दाउ अनला दाउ थायो नालाय ओंख्रिया।
औ औ औ अन ला बिदिनो सबाय नारजिजों अमा बेफोरनो
औ।
ओमफ्राय नोङो
आंबो इदिनो नोंथाङा सोंदों मोजाङानो आंबो बिदिनो मोजां मोनो खुरजानि अमा दाउ अमा नारजि बेफोरबायदि आरो।
औ।
औ ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो होनदोंमोनलाय।
ओ नोंथा थां बिदिनोसै अनलाजों दाउ
औ थिगानो थिगानो
अ आरो अनलाजों मेवाय
जानो ओरैनोथ अनलाखौ ओ माइरं जा माइरं सोमना देनाय बिजोंसो जायोना नोंथां
औ औ
माइरंखौ माने औ
मायरंखौ देना लानाय अन आरोना
औ औ ओमफ्राय माइरंखौ देनाय देनानै ओमफाय दै दै फुदुंनानै जेनेबा ना दै फुंनाय बा बिदिनो दै फुंनायाव अनलाखौ गारसननाय ना नोंथां औ बेनिफ्राय ओरै बुंनो थाङोब्ला दाउ बेदरखौ एवसिगोन ना
औ
दाउ बेदरखौ एवनानै बिदिनो थाव संख्रि बानलु मोजाङै होनानै एवनांसिगोन आरो ना नोंथां औ आथ्सा होमबा नोंथां बै माबा जे मेवाइ हाजोनि मेवाइ मोन ना नोंथां नों जानो मोजां मोनो होननाय बेखौहाय नोंथाङा माबा रोखोमै माबायदि जाखो एसे फोरमायनो हागोन नामा
बेखौना
होम
बे रोखोमै जानाय जायो आरो ना मोनसेयाथ ओरैनो दाननानै बिदिनो दालि अनलाफोर जायो जाबाय मोनसेखौ बिदिनो फिसा फिसा होनानै बथल बा भयामाव सोना आसार मेवाइ होनो आरोना औ बे बिदिनो जायो आरो
बिदिनो मेवाय गोखैबा नानै अमा बेदरफोरजों नाफोरजों जानो गोथाव जायो आरो
औ थिगानो नोंथां थिगानो नंगौ आंबो खोब गोथाव मोनो संना ओ आं बेइदिनो संनो रोङाबाबो ननि जा आइजोफोर थायो बिसोर सङो नालाय आंबो खोब जानो गोथाव मोनो आरो माने
नंगौ-नंगौ
औ ओरैनोथ खुमब्रा लाव दाउ बेफोरजों खोब जायो आरो आंबो जानायालाय
औ
ओम माने ओरै खुमब्रा खुमब्रा फिथाइखौ हानथिगोन हाननानै हासि गोन हानानै इदिनो सुनानै इदिनो बेदरखौ एवना लासिगोन बेनि उनाव औ खुमब्रा खुमब्राखो एव ओ एवनानै दै होनानै बेफोरबायदिनि उनाव गारसननानै मस्ला मस्लि होनानै खोब इदिनो संनानै गोदौ होनानै माने जायो आरो आं खोब गोथाव मोनायो जानोलाय खुमब्राफोर दाउफोरबाबो ओम बेनिफ्राय नोंथाङा आरो फि थाइ सामथायाइनि बेलाफ्राव नोंथाङा बब मा फिथाइफोरखौ जानो मोजां मोनो खोब जानाय जायो नोंथाङा?
होनजानाय जायो होनबाथ उम इदिनो थाइजौ थालिर आरो ओरै मा होनो बेखौ सुमफ्राम फिथाय खौ फारि
औ औ औ।
बाखि बुस्थुखौथ बायनानै जानो हायोना आरो जोंनि जायगायाव आफेल आंगुरफोरनि बिफाङा जायाना
नंगौ नोंगौ थिगानो नोंथां जोंनि बे ओनसोलाव माने आफेलफोर आंगुरफोर बेफोरबायदिया जाथावनायानो नंखा
औ जोंनि ओरै जायगायाव बांसिन आनो गैयाना?
ओम गैया गैया ओरै आफेलफोर बुंनो थाङोब्ला भुटानफोर बा माबाफ्राव अुरुणा सलफोराव इदिनो एसे एनै जायो आरो गुसु ओनसोलफोराव बबावबा बबावबा
औ औ नंगौ।
ओरैनो जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि लकेलाव बांसिन थालिरफोरखौ मोनो आरो नोंथां
औ नोंगौ
औ ओरै नोंथांमोनहा थालिर बागानफोर दंबाय बायो नामा?
थालिर बागानथ गैया बिदिनो गामि एरियायावथ गासैयाबबो दं? द‌ थायोना थालिर फांसे फांनै बेफोरजोंनो बेफोरनो बारायनानै बुरजा जानाय आरो। ना
औ नोंथां औ। औ। ओरैनोथ थालिरखौ माखासे खायसे गोथांफोरखौबो दाननानै दुमनाय होनो जा उखुन्दैफोरजों बाय बिदिनो माबा मोनसे खालामना फोमोननायबो जायोना
औ औ औ जायो जायो सोरबा मुलिजों फोमोनो। सोरबा जिगाबजों फोमोनो
औ नोंगौ नोंगौ। ओरैनो आंबोथ खोब जानो मोजां मोनो फिथाइ सामथायफोरखौ बिदिनो बुंनो थांङोब्ला थालेरखौ बांसिन जानाय जायो आरो ना आं माने थालेराव खोब बि भिटामिनबो मोनो फेल आंगुरफ्रावबो मोनो अब्लाबो आफेल आंगुरनि बागै आंङो उम जा बेसेनफ्राबो एसे एनै बाङाय नालाय बेनिखायनो थालिरफोरा थालेरफ्रा एसे एनै खम नालाय बेनिखायनो आंङो जानाय जायो आरो खोब माबा औ।
औ औ।
माने ओरै थालेद थायोद थालिर आखासेनि दामा बिसथागाबा थारेल ओ आफेल थाइनैनि दामा इदिनो बाजि रां बेफोरबायदिनो ओ बेसेन बारानि थाखायनो माने थालिरफोरा खम बेसेननि थाखायनो माने खोब जानाय जायो आरो।
औ नोंगौ नोंगौ।
उम लोगोसे गायखेर दाखाफोर जानांगौ एसे जानाया एसे भिटामिन प्रटिनबो होयो बेफोरो
उम नोंगौ नोंगौ।
उम ओरैनोथ' आंथ' दा टाउनाव थानाय हिसा साबै ओरै फिथाइ सामथायाइनि बेलायाव थालेरखौ खोब जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ
बेफोराव ओ थालेरनि आंखालाबो गोबां दं नालाय गोबां मोनो माने ओरै जोंनि जाखिनि लकेल एरिया निफ्रायबो लाब बोना बेयाव फानफैनाय जायो। बेफोरबायदिनो माने बेफोराव बारा थालेर बिफांफोर गैया नालाय टाउन जायगायाव बेनिखायनो माने खोब थालेर फिथाइफोरखौ मोनो आरो बेयाव। ओरैनो नोंथां ओ नोंथाङा बै आंगुरफोरखौ जाफेरबाय नामा?
औ जाबाय जाबाय।
औ आंगुरखौथ' जों ओरैनो फोराननाबो माबानो हायो खोमा ओनथां?
औ फोराननायबो।
ओ जेरै खिस मिस ना मा होनो आंगुर बै माबाखौ
औ नोंगौ नोंगौ।
बेफोरखौ खोब गोदै जायो आरो बेफोर फोरानबा लासै लासै
उम उम।
आदसा ओमफाय आरो नोंथाङा आरो बेनि अनगायै गुबुन फिथाइ सामथाइ हाग्रानि फिथाइ सामथाइफोर जानो मोजां मोनो नामा?
हाग्रानि फिथाइ सामथायथ बारा जाफेराखै
औ हाग्रानि फिथाइ सामथाइ बुंनो थाङोब्ला ओरैनोथ हाग्राफोराव मोननाय बुंनो थाङोब्ला लेथिखुफोर थायो आरो जा लिसु लेथिखु बेफोरबो थायो थानायालाय।
औ।
बाय खोब गोदै होयो एफोरो
नोंगौ नोंगौ।
उम। आदसा नोंथां नोंथाङा आंनि सोंनाय फिननाय होगोन ना होनो हागोन नामा?
ओं हागोन दे।
ओ ओरै नारजिखौ बोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नारजिखोना?
औ जा नोंनि जानो मोजां मोननाय नारजिखौ बोरै संनाय जायो?
नारजिखौथ आं बेलेग गुबुराब मोनथिला जे
उम उम उम।
नारजिखो दैयाव सोमना लागोद दो
बेलेग बेलेग औ।
औ नारजिखौ दैयाव सोम ओन दोनबाय लाबाय। होनालाय
औ नंगौ।
औ ओम मोजां एवना लाग्रोबाय। हाल्दै बा थाव बानलु संख्रै खौ होनानै बिदिनो
ओम।
बेदरखौ एवनानै माने नार्जि। खौ होनानै।
औ औ। नंगौ नंगौ थिगानो। बेनि उनावथ आरो फोमोननानै खारै सारै होनायबो जायोना।
औ खारै ओं खारै
खारै होनानै आरामनो बेफोरो बिदिनो खारै नांदों संख्रि नांनाय बेफोरखौ साखिनानै जानाय जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
थिगानो नोंथां थिगानो थिगानो ओरैनोथ बिफां लाइफांफोर नोंथाङा थार बिफांफोर गायो जानांगौ
थालिर बिफाङाथ' बिदिनो नआव थाखानायफोरखौनो माने फिसा फिसा गोरलै रजयोना बेफोरखौनो जावखुना गायलाबायो आरो
थिखांनो खोब गायनांगौसो मोजांनि बाथ्रानो ओं मोजांनि बाथ्रा आदसा नोंथां नोंथांजों लायरायना खोब गोजोननाय मोनदों आङो औ आसा खालामो उन फ्राव सावरायफिननाय जागोन दे नोंथां
औ औ जागोन दे जागोन
दे नोंथां दे
दे दे